हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोथां।
औ नै नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे टपिक लानानैसो रायलायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांनाव।
नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना नोंथां? फ्रि होमबा ना नोंथां रायलायनो हागोन दसे। औ औ नोंथांना नेटआ एसे स्ल नामा माथो एसे एसे थाबथादों।
एसे नेट गोनां जायगायाव थानो हागोन नामा नोंथां एसे नां नांथागासिनो।
हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ।